हेल' औ खुलुमबाय। द फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि
ओ‌ मा खालामगासिनो
दंं ओरैनो
ओंखाम जाखांबाय ना।
औ जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि।
ओंख्रिया जेबो गैया। बाथोन देदोंमोन बिजोंनो जाबाय।
ओमफाय नोंथांनाव ओ जायाखै बिदिनो जाथ'वाखै माने संथ'वाखैनो। ओरैनो मा होनो फिथा सं फिथा बानायनानै जानोसै। साहादों ओमफ्राय जाथ'वाखै ओंखाम बिदि नोंथांनाव आं ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा मा मा? बा नोंथाङा माखौ साबसिन मोनो? बेनि बागै बुंनो हागोन ना?
औ ओंख्रियालाय बर'निया अनला मैगं ओमफ्राय सबाइ बेफोरनो आरो लाइ, लाफा मैद्रु
आ थास'
ओं दाथ' थास'
अ' थास'निथ' थास' बिबार, थास' आथिं, थास' बिथ्रि गासिखौबो जाजोबो।
ओ दा बिबारनि सिजोन सोलिगासिनो बिबारजों आथिंजों सिजेन सोलिगासिनो बर'फोरा जा बेफोरखौनो जायो।
नोंथाङा मोजां मोनोना बेफोरखौ जानानै? माने बे थास'नि ओ ओ मोजाङानो।
ओम
ओम ओम ओरैनोथ' जोंना बर'नि ओंख्रि होनबा
अनला मैगं अनला ओंख्रियानो साबजाथावना अनलाजों दाउ बेदर अनलाजों अमा बेदर बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो। लोगोसे अनला ओंख्रि ओ जोंना न'नि ओइ गोदान फुजा माने ओंखाम गोरलैनि फुजायावबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो औ अनला ओंख्रि माने बर'नि ओ मोनसे अनला ओंख्रिया जि टेक मोनदोंना मोनाखैमोनथाय जि आइ टेक मोननाय
जि आइ टेक मोनदों खोमा नाफामफोरा मोनदों खोमा
नाफामफोरा मोननाय औ नाफामा थ' जोंना मोनसे बर'नि जि आइ टेक नाफाम बानायनायावथ' फामखौ माबायदि बानायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
नाफामखौ खुमब्राजोंबो बानायो बेनिफ्राय थास'बो होनानै बानायो बेखौ फोराननानै लाबाय थास'खौ बेनिफ्राय ना गोरानखौबो फोरानखाबाय ओमफ्राय बे बेजों लगायनानै देयो आरो देनानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा औवा हासुङाव सोयो सोरबा सोरबा हानि दैहुफोराव सोनानै दोनो आरो लारु बानायनानै।
ओ ओ माने बेयाव बार हाबनाङा आरो ना बार हाबबाथाय एसे गोखा जायो। नामाथाय
एम्फौबो दैयो नामा बेखौ बार हाबबाथाय औवा हासुङाव सोनाया साबसिन जायो खोमालै
औ हासुंनिया मोजांसिन जायो जोंनिथिंबो बांसिन बिदिनो औवानि हासुङाव इदि सोनानै दोनो। होमबानेया गोबाव समसिम जाजानो हायो आरो गोबाव समसिम थायो बिदिनो
थास' होनाया गोसोमा साबसिन जायो खोमालै
औ थास' गोसोमनि नुनाया साबसिन जायो बांसिन जोंनिथिंहाय बिदिनो थास' गोसोमखौनो बाहायनाय जायो
खमबराखौ बाहायो बाहायनाय सोरबा सोरबा
अ आं खुमब्रानिखौ बिदि नुफेराखै खिन्थु थास' गोसोमनिखौ नुदों
थें बा बानायो खोमालै
अ अ ओम ओम
आं मोनजाफेराखै खुमब्रानिखौलाय मादि जायो मोनथिया थास'निखौसो मोनजानाय जादों
अ अ आंबो थास'निखौनो मोनजादों खुमब्रानि इदि मोनजाफेराखै
ओम
लोगोसे बेखौथ' जोंनाथ' आरो बांसिन खारदैयानो सोलियो खारैजोंसो खारै संना जानायानो साबसिन जोंना देहानि थाखायबो मोजां माने बांद्राय थाव जाबाबो जाबाबो माने जोंनि देहाया मोजां थाया गेस्टिक जायो माबा माबि जायो बेमार आजार बिदिनो दा बांसिन जोङो रु औ रुदबनानै बा खारदै संनानै जानायानो साबसिन आरो जोंनि थाखाय बे गोदोनिफ्राय बांसिन खारैखौनो बाहायबोदोंमोन आरो जोंना खारैदोनो गोदोनि आबै आबौमोननि दिनाव जोङो खारैजोंनो खर' लोबनाय इफोरखौबो नुनो मोनदों बा दाबो दानि दिनावबो ओ बाहायो सोरबा सोरबा बाहायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो बाहायनाय बिदि नुनाय मोना गोदोनि दिनाव खिन्थु बांसिन खारदैखौ बाहायोमोन आरो
औ
ओमफाय खारैखौ नोंथांमोननिथिं जेनेबा मा मा बाहायो मा मानि खारदै बानायो
ओरैनोथ' थालिनि बानायो थालि मादानिबो बानायो थालिमादा ओमफ्राय बुगाजों बेजोंनो बानायनाय जायो आरो एन ओरैनोलाय माजों बानायोमोन बारा
होम
बे थालिजों बानायनाय खो बांसिन जानाय जायो आर' बियो आरो मोजांबो आरो थालि बै आथिया थालि नामा होनो गोदोर जादा बेखौ बेजों साबसिन जायो आर
ओ जोंनाबो इदिनो थालिनि मादा थालि माबाखो इबिनो दाननानै हानानै सान्दुंआव फोराननानै लोगोसे खावस्रांनायनि उनाव सो जोंना खारदै जायो नालाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो फालि थालिनि बहत रोखोमखौ जों माने बाहायनाय थाङो जेरैबायदि ओंखाम गोरलै जानायाव जोङो थालिरनि दनाखौ बाहायो गोदोनिफ्रायबो जों थालिर दना बाहायनानै ओंखाम जायोमोन ओमफ्राय लोगोसे आरो थालिर फिथाइ थालिर फिथायाबोथ' जोंनि थाखाय मोजां आरोे लोगोसे था खायसे खायसे थालिर फिथाइफोरखौ जोङो ओ ओंख्रि संनानै जायो ओमफ्राय लोगोसे लाब्रा संनानै जायो आरोबाव थालिरनि मैखुन थालिर मैखुनाथ' जोंनि भिटामिन गोनां अ थालिरनि मैखुन जोंना मैखुनखौनो होनो थालिर मैखुन बेबोथ' मो जोबोर मोजां जोंनि देहानि थाखाय
ओं
इदि बाहायनाय थाङो आरो थालिरनि बहत माने आरो थालिर बिफांफोराथ' बहुत बहुत बेलेग बेलेग धरननि दोङो जां न नोंथां ओम गुबुन गुबुन इदिनो ओम आरो लोगोसे गोजा थालिर बिफां नुदों आं बेखौ मा होनोथाय
बेखौथ' जोंनिथिं नुनाय जायानोखा बिखौ हाजो ओनसोलफोरावसो मोनो खोमालै
औ औ आङो इदिनो स्कुल टाइम जितिया दङमोन स्कुल टाइम थाबाथाय ओ सासे इदिनो गिरिनि न' लाहानाव बिदि थालिर गोजा थालिर बिफां नुदों आर ना ओमफ्राय थालिर फिथायाबो एसे गोजामोन ओमफ्राय बेखौ आं मा थालिर होनोथाय ओरै होनना सानोमोन आरो खायसे खायसे ओनसोलाव बे थालिरनि थालिर गोजाया इदि माबायो नामाथाय आरो थालिराथ' बहद धरननि दोङो जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो लोगोसे थालिरखौबोथ' थालिरनि फिथा बानायो नोंथाङा मिथिगौना थालिरनि फिथा मोनजा फेरबायना
औ थालिरनि फिथा मोनजादों आं ओमफ्राय थालिर बिलाइदोनो बेखौ माइरं लगायो नामा माब्रैबा माइरंनि गुन्दैजों। ओमफ्राय बे आथाजों बानायनाय जायो खोमा। आदाजों लगायनानै
ओं थालिर बिदिनो मोननाय थालिरखौ बानायो नामाथाय गोजा गोमो माने गोमोन थालिरखौ बांसिन मोजां जायो आरो ओ।
गोथांखौलाय बानाया खोमा मोजां जाया खोमा गोथाङा।
ओंहो गोथाङा मोजां जाया। औ गोमोनासो मोजांसिन जायो। बिदिनो फिसायाव मोनजादोंमोन आङो। गोमोनखौनो बिदिनो आथादों लगायनानै बिदि बानायनाय जादोंमोन आरो।
ओम।
जानोलाय जोबोर गोथाव जायो।
ओम जालानो दानिया बारा सावबांला।
गोदोसो सावोमोन खिन्थु दा मोननो थांला।
उन्दै उन्दैयाव मोनजादोंमोन।
ओं लोगोसे जायो।
हो।
ओ फिथा सावनो मा मा फिथा सावनाय जायो।
औ। फिथायाथ' बै एनथाबनिफ्राय। लावदुम फिथा मोजां हारमा मा होनोमोन
अ' लावदुम फिथाखौनो होनो दे
औ लावदुम फिथा थावनि फिथा बेनिफ्राय लारु सिबिंनिबो सावनाय जायो नारेंखल बे एन्थाब फिथाखौ सिबिंनिबो बेनिफ्राय नारेंखलनिबो सावो।
ओं।
ओमफ्राय गुरुनिबो सावयो जों गुरु मेथाइनि।
ओं ओं। जोंनाबो बिदिनो लावदुम फिथा, एन्थाब फिथा, हरमा फिथा,। फिथाखौनोथ' लावदुम फिथा होनो एन्थाब फिथा ओम ओम लारु थावनि फिथा बेफोरनो आरो। ओमफ्राय आरो गुबुन बिदि बेलेग बानायनाय जाया बेखिनियावनो माने बेफोरखौ बेखौनो मागो दमासियाव फिथाखौ सावनाय जायो।
औ।
ओमफाय लोगोसे। जोङो जानाय लोंनायनि बागै बुंदोंमोन स' नोंथाङा माने। अनला ओंख्रिखौ साबसिन मोनो आरो बेनि बादैबो माबायदि ओंख्रिखौ साबसिन मोनो
अनला बेनिफ्राय साम' साम' खौबो मोजां मोनो बर'नि साम'बो जानाय जायो आरो।
ओम ओम। ओमफ्राय लाथा एम्फौफोर लाथा एम्फौफोर जायोना?
जायो।
ओम ओम।
गांजेमा
गांजेमा अ' अ'। गांजेमाखौथ' गोदोनि दिनाव बुहुत मोनोमोन गेजेर ससेनिफ्राय माथो दा गांजेमा गांजेमाखौनो मोननो थांला गांजेमा एंखावरि बेफोरखौ मोननोनो थांला।
मोनला थ' आरो।
गोदो जेनेबा एकदम मोदोमफ्रुलायजासे बा थोन देनानै मोनजायोमोन नाथाय गांजेमाफोरखौ मोननोनो थांला दानि दिनाव
ओं बे गुरनो थाङोब्ला जेखायजों माफा मानै मोनो खोमालै
अ नोंसिनिथिं?
बिदि बुरजा बुरजा मोननो मोनला आर' मासे मानै बिदि मोनो आरो गोदो मोनोमोन दा थ' मोननो बारा गोबाङानो खमायाबायानो
जोंनिथिंबो मोनोमोन गोदोहाय बिदिनो मोदोमफ्रुलायजासे बाथोन देनाबो जानो मोन्दों ओंखाम गोजां ओंखाम गोजांदो ओम आरो मोननोनो थांला जानो लुगैबाबो मोनजाला बेबायदि जाना दोङो
ओम
साम'फोरखौबोथ' दानिया जोंना इदिनो खनसाय गोदोहाय बिलोफोराव खनसायोमोन नाथाय दानि दिनाव बारा मानसिया इफोरखौ नागिरनोनो थांला
माने बायना मोननायफोरखौसो इदिनो लाखिनानै ओमफ्राय जानाय थाङो आरो
औ
नोंथांमोननि ओजाथिंहाय बिलोफोर दं नामा? ना गुरनो हानाय
बिलोआव मोननाय जायो जोंनिथिं साम' खननानै दंग' दोङो लङा बेयाव साम' मोनो आर' साम'आ बै लेंग्रि साम' ना मा होनो बियो गुसुं ओहो नुनायानो जाया बारा खम दोङो गुसुङा
आदसा जोंनिथिं गैला दानिया सिगांहाय बिलो दोङोमोन दा गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि जाबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंना न'स' इदि लुनाय थांबाय गुबुन हा जेनेबा बिदिनो न' स' लुनायलांबाय ओमफाय माबाफोरा बिलो गैला औ लामाफोर जाबाय गोदान गोदान बिदिनो ओम दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्नाय थाबाय नोंथां नोंजों रायलायनानै दोनथ'नोसै औ दे गोजोन्थों
औ